औ औ।
नोंथांनिसिम आ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
ओ आंबो नोंथांनो फिन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जाासि हरबाय नोंथां।
औ औ। आं नोंथांजों ओ मोनसे बाथ्रा साव औ नोंथां।
औ दे बुंनाय नोंथां।
ओ आं नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ सम दोङोब्ला सावरायलांनोसै अब्ला नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ औ। ओ जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जायखौ जोङो इंराजियावहाय मबाइल फन होननानैबो बुंनाय जायो।
बे जानबुंखौ खौहाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे गासैबो बोराय बुरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला फ्राय जोंना जानबुंखौ बाहायनायखौ जों मिनथियो आरो आथिखालावहाय। ओ बे जानबुंखौ फ्राया औ बे जानबुंखौ फ्राय सुबुंफोरानो आथिखालाव बाहायनो हमबाय नाथाय जोङो बे जानबुंनि ओ जानबुंखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो समावहाय बेखौ बाहायैयावहाय जोंनि जिउ खांनाय राहायाहाय जोबोद आलदामोन आरो। दा नायोब्ला जोबोद सोलायसिनबाय। बे जानबुङाहाय माखा औ बे जानबुङाहाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायावहाय ओरैबायदि मोनसे गोरलै राहायै सोमोनांथावै माने सोलायनायखौ लाबोना होदों आरो। जेरैहाय जोङो ओ गोदो नायनो थाङोब्ला खा गोजानाव थानाय सुबुंफोरनो खौरां दै थायहरनो बा मोजां गाज्रि खबर लाहरनो थाखाय जोंहा जेबो गोरलै राहा गैयामोन जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां जौगानाय नङामोन नालाय। बिनिफ्राय लासै लासैनो जेब्ला जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावहाय एसे जौगानाय फै फैबाय अब्ला सुबुंफोराहाय मा लाइजाम लिरनो जागायजेनबाय नाथाय बे लाइजाम लिरनायावबो जोंहा गोबां जेंना खौ नुजानायखौ जोङो मोनथियो। जेरैहाय जुदि जानथाया जोबोर गोजानबाथाय बे लाइजामखौ दैथायहरनायावहाय जोंना गोबां बे सुबुं निसिम जायनिसिम दैथायहरदों बे सुबुंनि आखाइयाव मोनहैनो गोबां दिन लायोमोन आरो एखमब्ला मा बे लाइजामा सौहैयाबोमोन। थ' बे फोरबायदिनो जोंना गोबां जेंना जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो जानबुंङा फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा जाहैबाय ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो नै मिनिट बा से मिनिटनि गेजे नै सेकेण्ड बा से केण्डनि गेजेरावनो जोङो बेहाय जोङो जानबुंनि गेजेरजों बे फन नाम्बारखौ बा जानबुंआव जि गावबा गावनि अनजिमाखौ बेखौ थुनानैहाय थाबैनो जोङो बै सुबुंखौ खबर लाहरनो बा मोजां गाज्रि खौरां दै दैथाइहरनो हानाय राहाया जोंनाव जानानै फैबाय आरो बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङाहाय गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हादों मिथिनो हादों जेरैहाय फरायसाल' नङा फरायसाजों ला फरायसाखौ हमफानानै गोबां सुबुंफोरानो जेनेबा मिथिनो गोनां खायसे सोंथिफोर थायो बा मिथिनो गोनां गोबां बाथ्राफोरखौहाय जोंना जानबुंआव थानाय खायसे गुगोलफोर बायदि बा चाट जिपिटिफोर बायदि एपनि गेजेरजोंहाय सोंलुखौ थुना होनाय लोगोसेनो जोंनाहाय मा फिननायफोराहाय रोखा रोखा जोंनि मेगन सिगाङाव नुजाफैयो आरो दा बेफोरबायदिनो आरोबाव बुंनो थाङोब्ला गोदो समावहाय जोंना जानबुं गैयि समावहाय सावथुनफोर नायनोब्ला बा मेथाइफोर खोनासंनो गोसोब्ला जोंना मा रेडिअ'फोरनि गेजेरजोंसो जों खोनासंनो गोनां जायोमोन आरो जों सावथुनफोर नायनो गोसोब्ला माबेबा फोथाराव थुबुर जानानै परदाफोर बायदियाव नायनांगौ जायोमोन आरो बेनिफ्राय जोंनियाहाय जेब्ला टिभि बा टेलिभिसना जोंनि मुलुगावहाय फैदों अब्ला बे समावबो मा जों चेनेल लायै सेनेल समजों लोगोसेसो जों सावथुनबा ओ मेथाइफोरखौ खोनासंनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव दा जानबुं फैनाय लोगो लोगो बेनो जोङो मा सावथुनखौ नायनो बा मा मेथाइखौ खोनासंनो बेखौ जोङो मुंखौ थुना होनाय लोगोसे बिनो बे रोखा रोखा जोंनियावहाय नुजाफैयो आरो दा जोङो अदेबानि बुंनो थाङोबा जानबुंङा जोंनि लुबैनाय जोंनि गोसो जानाय गासैखौबो जोंना मा मेगन सिगाङावनो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो जोंनो जगायनानै होयो आरो बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरा बा फरायसायानो जा गोबां सुबुङानो जा बायदि रोंगौथाइफोर लानो गोसोब्ला उम जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला मोसानायानो जा रोजाबनायानो जा जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला बेखौ मा जोङो दस्रा जायगायाव थांनानै रांखा खावरि बाहायालासेनो जोङो न'आवनो थानानै इउटुबफोर बायदि ओ एपनि गेजेरजोंहाय गोबां भिडिअसफोर खौ नायनानैनो जों गावबा गावनो न'आव थानानै ओ रां रुफा खरस खालामाजासे जों सोलोंनो हानाय जोंनाव सुबिदाया जानानै फैबाय आरो दा बिदिनो गोबां सुबुं औ बिदिनो गोबां सुबुङा गोबां खामानियावहाय जोङो जानबुंखौ बाहायो जाय जोंनो जोबोद गोरलै खालामना होबाय जिउ खुंनाय लामायावहाय नाथाय बियो जेसेबांनो सुबुं माहारिनि जिउआवहाय मोजां गोहोम खोख्लैदों बिदिनो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनदों जाय माने बे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाया जाहैबाय सुबुंफोरनि बाहायनो रोङिनि सायावसो जानाय जेरैहाय गोबां गथ थ'फोरानो जानबुंआवहाय खेला गेलेनानै गावनि फरायनांगौ बा मावनांगौ समफोर मावनांगौ हाबाफोरखौहाय सम मथे मावालासिनो ओरैनो खेला गेले गारनानैहाय सम खौ बारग'होनानै लायो आरो जेरै आरो गोबां सुबुंफोरानो आथिखालावथ' जों जानबुंनि गेजेरजों गोबां रांखावरिबो खामायनो हायो नालाय। ना दा गोबां सुबुंफोरानो ओंथि गैयै भिडिअ'सफोर हगारनानै गोबां गाज्रि माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों मोनथिनो हायो आरो। दा बेफोर गासैबो ओ सुबुंफोरनि बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो। दा बेनिखायनो जोङो जानबुंखौहाय ओ गावबा गाव गोसो हमथानानै मोजाङै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां रोखोमैनो हेफाजाब होयो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै आंनो जानबुंनि सोमोन्दै गोबां खोथा फोरमायबाय थिग बे बायदिनो आंबो बे जानबुंनि सोमोन्दै आंनि ओ जा मोनथिगौ एबा आंनि जा रोंगौथि दं बेनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथांनो। ओ गुबैयै जोङो जानबुं होनना बुंब्ला बुङोब्ला थ' जोङो बेखौनो मिथियो माने जानबुंआ मोनसे गोनोखोआरि टेक्न'लजिजों दाजानाय मोनसे ओ मा होनो ओ आगजु आरो बे आगजुजोंनो जों मा जानबुंजों ओ जों जेरै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों आरो ओ बै सुबुंजों जों मा सावरायलायनो हानाय जोंहा सुबिदाखौ मोनो आरो बेजों। जेरै जोङो माबाफोर खौरां हरनांगोबा जोङो से सेकेण्डनि गेजेरजोंनो जेनबा बेखौ खौरांखौ लाहरनो हायो आरो। थिग बेबादिनो जोङो बै जानबुं गैयि समाव, गोदो समाव जोङो मा सोरबा सासे सुबुंखौ खबर लानो थांनोब्ला एबा खौरां लाहैनोब्ला बेसेबा गो-गोबाव नांगौ जायोमोन जेरै जों लाइजामनि गेजेरजों जोङो खौरां लायोमोन। आरो मा जोङो ओ थांनानै न'सिम खौरांखो हैनो गोनां जायोब्ला मोनसे जाथाय जायोब्ला। थिग बेबादिनो दा नाथाय जोङो जानबुं फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेफोर सुबिदाया ओ खम समनि गेजेरावनो जादों एबा ओ हादों आरो जेरै जोङो से से सेकेडनि गेजेराव जों मा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला एबा माबा मोनसे खौरांफोर लानांगोबा जोङो से सेकेणनि गेजेरावनो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना जानबुंआ जोबोद ओ सुबिदा गोनां खामना होदों आरो ना ओ बे जानबुंनि गेजेरजोंनो दा जोङो सोरबा सासे गोजानाव थानाय सुबुं जेरै आमेरिकायाव थाब्लाबो एबा लण्डनाव थाबाबो बे समखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो ओ मा होनो भिडिअ' कनफारेन्स नि गेजेरजों जों मा बेजों ओ नायलायनानै सावरायलायनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बे जानबुआ जोंखौ जोबोद ओ मोनसे ओ सुबिदा होदों आरो ओ बे सुबिदाखौ जोङो गावबा गावनो लानो रोंदों एबा रों खायफा माने सुबिदाखौ रोङाबो जानो हागौ आरो नोंथां मानो होनबा बे मोनसे ओ मा होनो ओ गोनोखोआरि मोनसे ओ दाजेम नालाय बे सुबुं जायफोर माने सोलोंथाइ गैया बेफोर सुबुंफोरा बांद्राय रोङाबो जानो हागौ। गौ आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ बांद्राय थुनोबो रोङाबो जानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा नाथाय दानि सुबुंफोरा बेखौ बाहायो आरो बांसिन। जेब्लासिम जोंना मा होनो नैरोजा मायथाइयाव गिबिसिनै जोंहा बेफोरबायदि ओ जा-जानबुङा ओंखारसिनदोंमोन आरो माने बेफोर सुबिदाया फैजेनदोंमोन आरो नैरोजा मायथाइनि ओ नैरोजा बासोआव फैदोंमोन आरो बे ओ सुबिदाया बेबायदिनो बेयो जोंनि ओनसोलावबो नैरोजा जिथाम जिनै जिनैनि उनाव एसे फो फैनो हमजेनदोंमोन आरो नोंथां। जेब्ला जोंना नैरोजा जिबा जायो अब्ला बै समाव जोंहा बांसिन बे जानबुंङा गोसारदों आरो बे ओ मा होनो जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथां बेबायदिनो बे जानबुंनि गेजेरजों दा गोबां सुबुंफोरानो खम समनि गेजेरावनो गोबां सुबिदाफोरखौ लानो हायो जेरै जोङो ओ मा होनो ओ न'आवनो थानानै एबा जिरायनानै ओ मा होनो बेखौ जोङो ओ रादाब बिलाइ एबा खौरां बिलाइ बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो एबा फरायनो हायो आरो नङा होनबा नोंथां? आरो जों मा हाबावो होनना बुङो अब्ला जोङो खम समनि गेजेरजोंनो गेजेरजोंनो मायबा मोनसे ओनसोलाव जानाय एबा गावबा गाव ओनसोलाव जानाय जाथाय बेफोरखौ जोङो ओ से नै बा सेकेननि गेजेरजों जा बेफोरखौ जोङो खौरां बिलाइसिम फथायनो हायो आरो नोंथां। नंग होमबा नोंथां ओ आरो बेनि बे आरो जोङो ओ मा होनो जानबुङा ओरैबायदि मोनसे जोंनो सुबिदा हरदों बाय जाय सुबिदाखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो बाहायो आरो बेनो जाहैबाय जोंना ओ समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोंनि था-बिजोंआनो जाबाय जोंनि मोनसे बे ओ मोनसे बाहागो रखम जाना दोङो साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बे सम बे बिजोंनि गेजेरजों जों दिनै महा मा जादों जायखि जाया जाथायफोरखौ जोङो गोख्रैयै मोननो हायो आर' जानाय लोगो लोगोनो जोङो मोननो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो। जायनि जाउनाव जों बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा मा ओ बे जानबुंनि गेजेरजों जोंहा गोबां ओ सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां हेफाजाब मोनदों आरो जेरै जोङो ओ मा होनो ओ माबा मोनसे जोङो बुजियाबा माबा मोनसे जोंनो ओ फिननायनि ओ सोंनायनि फिननो नांगौ जायोब्ला जों मा जांनबुंनि गेजेरजोंनो से सेकेण्डनि एबा नै सेकेण्डनि गेजेरजों जों सोंनानै बे फिननायखौ जों लानो हायो आर'। नोंथां नङा होनोमबा नोंथां आरो जोंहा मा होनो नोंथां ओ जोंनि फ-फराफारिफोरनि जायखिजाया एसाइनमेन्टआनो जा ओ प्रजेक्टआनो जा जों मा बे जानबुंनि गेजेरजों बानायनो हायो। जाय जानबुंआव जोङो सात जिपि होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ बे सात जिपि एप्लिकेसन नि गेजेरजों जोङो ओ गोबां जोङो जोंनि हमवार्क ओ मा होनो ओ प्रजेक्ट इदिनो एसाइनमेन्टफोरखौ जोङो बिनिफ्राय बानायनाय नायनानै ओ सोंनानै आरो बिनिफ्राय नायनानै जोङो गावनो बानायना नै लिरनो हायो आर' नङा होनबा नोंथां ओ। बेखायनो मा जानबुंआ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाहायनो रोंगौबा नाथाय बाहायनो रोङाबा बेयो गोबां खहा खामो जेरै जोङो ओ मा होनो बैफोर खहा होनना बुङोब्ला जोङो ऐबे साइफार एटाकखौ जोङो बुंनांगोन जायबा साइबार एटाकनि जोहै जोंनि डेटा माखासेखौ खावना लांनाय बेबायदिनो ओ बेंकनिफ्राय रांखो खावनानै लांनाय बिदिनो गोबां जाथाय जायो आरो जोङो। इखो बाहायनो रोंनांगोन बायनो रोङालाबा जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानै जोङो बुंनांगोन आरो दानि जुगाव मानो होनबा बेफोर जाबाय जानबुंफोरा गासैबो एप्लिकेसन सिस्टेमजोंसो सोलिजोबनाय बेफोर एप्लिकेसनखौनो एप्लिकेसननिफ्राय थानाय डाटाफोरखौनो गोरलैयै खावना लांनो हायो आरो नोंथां। दा नोंथां आंनि बुंनांगौआ बिखिनियानोसै जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय। दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे नोंथां औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां।
औ दे नोंथां।